हेलौ नोंथां आं नोंजों मोनसेब ओ आयदानि सायाव सावरायनो सानदोंमोन दा नोंथाङा ओम माइ गायनाय ओ आयदानि सायाव सावरायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां सावरायनो हागोन। त' नोंथाङा माइ गायनायनि सायाव फंनैसो बुंनो हागोन नामा?
औ माइ ओ माइ गायनाया ओ जोंनि मोनसे दोरोङारि आदब। ओ माइ गायनाया जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउनि थाखाय ओ जोंनो आदार आरो जों जोंनि आदारखौ सुफुंनो थाख थाखाय जोबोर गोनांथार ओ माइआ जोंनो माइरं होयो। ओ माइरंआ जोंनि थाखाय जोबोर गोनांथार जोंनि थाखाय कार्ब'हाइद्रेटनि मोनसे फुंखा। बिनिखाय नो जों माइ गायनायखौ ओ माइ गायनायखौ सोलोंनानै लानांगौ। माइ गायनायखौ दा सुबुंफोरा ओ बायदि मैया गोनोखोनि मददजों ओ साबसिन हामसिङै ओ। जौगाबोनो हमबाय ओ दा नोंथाङा माइ गायनायनि बेनि सोमोन्दै माबाफोर बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथां नोंथाङा जि खोथाखौ बुंदों मोजां खोथाखौनो बुंलांनानै फोरमायलांबाय। माइ गायनाय होनोब्ला जों बेखौनो फोरमायोदि ओ जोंनो जानो थाखाय आदारनि गोनांथि जायो ओ जायखौ जों माइ गायनायनि दारै मोनो। थ' माइ गायनो थाखाय जोंनो मोनसे दुब्लिनि गोनांथि जायो। सिगाङाव जों माइ गायनो थाखाय दुब्लिखौ हालेवनानै दाग्रोनांगौ गोदोनि समाव जोङो मोसौ जों हालेवनानै लायोमोन ओ दानि समाव जोंङो बोथोरजों हालेवनायखौ नुनो मोनो तह
जेब्ला जों माइ गायगोन बिनि सप्तासे सिगांसो सिगांसोआवनो जोङो फिनसे एवनानै लाग्रोयो जायखौ बर' भाषायाव थारायनाय होननानै बुङो। थ' मानि थाखाय एउनानै लाग्रोयो होमबा हाया गुरुं जानायनि थाखाय जों एवनानै लाग्रोयो जेब्ला अखा हानानै एब्ला दै सारनानै ओ जोङो दुब्लिखौहाय ओ अखा एबा दै अ दैजों फिलाप खालामनानै लायो। ओ उनावहाय सप्ता खनसे सिगां हालेवखांनायनि उनावहाय जोङो दैजोंहाय दुब्लिखौ फिलाप खालामना नानै होयो जायनि जाउनाव दुब्लिया गुरै आरो हाब्रु जायो बिनि उनावहाय जोङो ओ आरोबाव जेब्ला जों माइ गायो अब्ला जोङो खेनथाम खेननब्रै हालेवबावो।
जाहाथे दुब्लिया गुरै जायो हाब्रु जायो आरो जोङो माइखौ आखाइजों मोजाङैनो थुनानै होनो हायो आरो माइ गायनो थाखाय जोङो दुब्लिखौ सिगाङावहाय मोजाङै हालेवनानै लाखांनायनि उनाव आरो बिनि सिगांनिफ्रायनो जोङो ओ माइखौहाय ओ
दैयाव सोमो। दैयाव सोमखांनायनि उनाव जोङो दुब्लि बारियाव बेखौ हालेवनानैहाय ओ सारना नै होयो आरो माइया रज'यो बेखौ जोङो दुब्लियाव गायो आरो जों आथिं आलि दाननांगौनि गोनांथिबो दं माइ गायनाय समाव मानो आलि दानो जोङो जे जायगायाव हाया समान नङा बे जायगायावहाय दैयाहाय मोनसे जायगायाव दल'रैनो थाया ओ जे जायगाथिं सरख्लाय गाहें बे जायगाथिं दैया बोहैलाङो बेनि थाखायनो जोङो आलि दाननांगौ जायो ओ आरो जोङो बिनि उनावहाय जोङो माइ फिथाइखौहाय ओ जेब्ला ओ माइयाहाय देरो बा जौवो अब्ला जों माइ फिथाइ मोनो। आं बेखौनो बुंनानै दोनथ' बायदा नोंथाङा बिनि सायाव फंनैसो माबा
उम दा माइखौथ' ओ ओ जोंनि सुबुंफोरा
नोंथांनि सोदोबखौ खोनायाखैमोन आङो
औ। दा माइखौ माइ आबादखौ मावनायनि मा मा आदब एबा रा- हाफोर दं आरो माइ आबाद जोंनो मा मा ओ मा मा होयो माइ आबादनिफ्राय जों मा मा मोनो आरो जों बेखौ मानि थाखाय मावनो गोनां जायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा माबाफोर बाथ्रा बुंनो हागोन नामा?
औ नोंथाङा जि खोथाखौ सोंदों बे खोथाया मोजाङानो आरो गोनांथि खोथाखौनो सोंदों ओ आथिखालनि मुगायाव ओ जोंनि आथिखालनि मुगायाव जों बांसिनखौनो नुनो मोननाय खि सुबुं हारिया आखाइजों माइ गायनायखौ बारा नुनो थांलिया ओ दानि जुगावहाय ओ सुबुं माहारिफोरा गोबां गोदान गोदान टेक्न'लजि सोरजिबाय जाय टेक्न'लजिनि दारै ओ मिसिनानो गावनो हारसिङैनो माइ आबादखौ गायो बेजों लोगोसे जेब्ला माइ फिथाइ थायनानै माइआ जेब्ला मोनो गोदोनि सम माइ हाखांनायनि उनावहाय जोङो मोसौजों नङाबा आ ओम मैसो आरिफोरजों जोङो माइ फिथाइखौ दस्रा खालामोमोन। दानि जुगाव जोङो टेक्न'लजिनि दारै टेक्न'लजिजोंनो गासिखौबो ओ माइ फिथाइखौबो दस्रा दस माइ बिफांनिफ्राय दस्रा खालामनायखौ जों नुनो मोनो। ओ बेफोरनि उनाव जोङो माइ फिथाइ मोनखांनायनि उनाव ओ माइखौ फोराननांगौ। ओ माइखौ फननायनि उनाव आङो गोदोनि माव वाल गाहनाव सोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो ओ माइ मिलाव संनायखौ नुनो मोनो त' माइनि माइ मिलायाव सौनानै एबा उवाल गाहायनायाव जेब्ला जों सौवो अब्ला माइनि जोजाया दस्रा जायो आरो माइरङा दस्रा जायो माइरंखौ जो ङो जायो ओ संनानै अफ बेनोदि ओ जों सुबुं माहारिफ्रा जोंनि एलेखा बा जोंनि जायगायाव गोदो गोदायनिफ्राय गोदो गोदायनिफ्रायनो उम माइरंखौ संनानै जानानै थांनानै थायो थ' जायनि जनावनो जोङो फुंनि सानजौफुनि सम फुंनि सम हरनि सम जानाय आदारनि दोगोननि गुबै गोनांथियानो जाबाय माइरं आरो गुबुन गुबुन जायगायाव बिसोरो ओ रुथि बानायनानै जायो जाय बिसिनि गुबै गोनांथि राहायानो जाबाय गमारिनिफ्राय बानायनानै बा जुखामनिफ्राय जोंनि जे जोंजों जे थासारियाव थायो बेवहाय माइनि गोनांथि थ' माइखौ ओ जोङो बोसोराव खेबनै गायो खेबसेया जाबाय दैज्लां बोथोर खेब सेया जाहैबाय मेसें बोथोर बांसिन जायगायावनो जों नुनो मोनो खि माइखौ दैज्लां बोथोराव गायनाय आरो दाब दाब जायगायावहाय जे जायगायाव दैबाना जायो बे जायगायाव मेसें बोथोराव गायो आं नोंथांनाव बेखौनो फंनैसो सोंनो सानबावोखि नोंथाङा माइ गायनायनि माबोरै राहाखौहाय इयुनावहाय जौगागोन होननानै सानो
हेलौ
औ
नों नोंथाङा मा सोंदोंमोन बेखौ खोनायाखैमोन आं मा
नोंथांनाव बेखौनो सोंदोंदि आङो नों नोंथाङा इयुनावहाय माइ गायनायनि आदब खायदाखौहाय माबोरै जौगाहोनो हागोन
उम नोंथां सोंनाय बाथ्रायाथार जोबोरैनो मोजां दा जों माइ गायनाय ओ माइ गाय गायनायखौ ओ दोरोङारि आदबजों लोगोसे जों गोदान मुगाजों गोरोबफानानै बायदिसिना ओ गोनो खोनि बेसादफोरनि हेफाजाबाव जों माइ आबादखौ साबसिन ओ मोजाङै आरो बि ओ माइ बिनिफ्राय मोननाय आबादनिफ्राय मोननाय माइनि बिबांखौ जों बांनो हायो बेजों लो ओ दा ओ नोंथांखौनो आं बिनि सायाव आरो फंनैसो बाथ्रा बुंदेरबावनो थिन्नाय जाबाय खावलायनाय
नोंथाङा जि खोथाखौ बुंदों ओ मोजां खोथाखौनो बुंलांबाय थ' जोङो दानि मुगायाव नुनो मोनोखि हाइद्रफनिक्स हाइद्र'फनिक होनोेबा जों माखौ बुङो होनोब्ला जोङो आबादफोरखौहाय दैयाव गायनाय जायो थ दानि जुगाव ओ जोबोरैनो हानि आंखाल थ' जोङो एसे हायाव ओ गोबां आबादनि गोनांथि जायो थ' जोङो साइन्टि पिकेलि आरो टेकन'लजि ओ दानि जुगाव बांसिन बाहायनाय नुनो मोन्दों एसे हायाव माइनि बिबांखौ गोबां दिहुननो हायोब्लाबो सुबुं माहारिनि आ ज' जाय जन'संखिया गोबां जानायनि जाउनाव जोङो बायदि रोखोमनि टेक नलजिनि गोनांथि जादों त' बिनि थाखायनो आं सानो त' हाइड्रफनिक्सनि दारै जोङो जुदि माइ आबादखौ गायो अब्ला जोङो इयुनाव जोबोरैनो जौगागोन होननानै आं बेखौनो थांखि सानो थ' आरो ओ जोंनि जे दा थासारियाव माइ गायो माइ गायखांनायनि उनाव ओमफ्राय हाग्रा रजयो हाग्रा आरि रुजनायखौ जों हाग्राफोरखौ दांनांगौनिबो गोनांथि जायो आरो बेजों लोगोसे से जों हासारबो सारो स'
जों दानि जुगाव बांसिन सुबुं माहारियानो माइ गायनाय समाव अर्गानिक हासारखौ बाहायनो सानो ना थ' माखासे फार्टिलाइजार माखासे केमिकेल हासारखौ जों बाहायो जायनि जाउनाव दैया गुबुंले जायो हायाबो ओ मैसार मानि आ दैखौहाय बोथाबनानै लाखिनो हाया जायो जायनि जाउनाव जोङो
आ बायदि बायदि बिथिङावनो अर्गानिक हासारखौ जोङो बाहायनांगौ गावनि आ सुबुं माहारिफोरखौ सांग्रांथि खालामनानै होनांगौ आं बेखौनो सानो नोंथाङा आरो बिनि सायाव माबा बुंबावगोन नामा?
औ नोंथांनि बुंनाय बाथ्राफ्रा थारैनो दा जों दा जोंनि सुबुंफोरा ओ मिथिं मिथिंगायारि मोननाय हासारफोरनि सोलायै राजनारि आरो बै दिहुननाय हासारखौ बाहायनायनि जाउनाव जोंनि माइ आबादफोरा गाज्रियैनो गोहोम खोख्लैयो दा बे ओ बिनि बिनि थाखायनो सुबुंफोरा ओ मिथिंगायारि मोननाय आदबखौ ओ मिथिंगायारि मोननाय आदब आदबखौनो ओ बाहायनो हानाया गोनांथार बेखायनो जों सुबुंफोरखौ मिथिंगायारि आदबखौनो गनाय बजबनानै लानो थाखाय खावलाय ओ खावलायनो हायो दा ओ नोंथाङा ओ दानि सुबुंफोरा आबाद मावनायनिफ्राय जानगारनानै दा फरायनाय लिरनाय बांसिन गोसो होयो दा बेयो जोंनि आबाद मावनाय आदबखौ खमायलांनो हागोन खमायलांनो हागौ नामा बेनि सायाव नोंथाङा मा फोरमायनो
ओ नोंथाङा जे बुंदों फरायनायावहाय बांसिन ओ जोङो ओरै होननाय नंगौ बे खोथाया जोबोरनो गोनांथि ओ दानि जुगावहाय फरायनायाबो जोबोद गोनांथि फरायनायजों लोगोसे जोङो माइ आबाद आरिफोरखौ आरो जोंनि थांनानै थानाय थासारियाव जे जिनिसनि गोनांथि बे जिनिसखौ आरजिनानैबो लानांगौ मानो होनोब्ला बय सुबुं माहारिया जुदि फरायजोबो अब्ला जोङो जोंनि जानाय दोगोननि आदारखौ सोर
बानायनानै जगायनानै होगोन थ' बिनि थाखायनो नैबे गोदान मुगायावहाय टेक्न'ल'जि फ्रा जौगानायखौ जों नुनो मोन्दों टेक्न'ल'जिनि दारैनो जोङो दानि मुगायाव गासिखौबो दिहुननायखौ नुनो मोनदों। थ' बेनिखायनो आं बुंनायजों लोगोसे